अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे आङो
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
ओ गोजान मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय बावग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ दे नोंथांनिसिमबो
औ ओ नोंथांनाव ओ जोङो दायो सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
ओ दोनथुमना जानाय आदारनि सायाव एसे ओ बुंफोरना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ दोनथुमना जानाय आरोना बर'फोरनि ओ दोरोङारि दोनथुमना जानाय होननानै बुङोब्लाथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि माने दोनथुमनानै जानाय हुदाया दंखायो आरो जोंनिया ओं औ बर'फोरनियाव बे दोनथुमनानै जानायखौ लानानै माखासे जोङो बाथ्रा फावफोरबो मोननो हायो जेरै दोनथुमनानै जानो रोङोब्ला मालायनाव बिनानै जानाङा होननाय बेफोरखौ बेनिफ्राय औ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि ओ दोथुमनानै जानाय हुदाखौ जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोननि समनि फ्रायनो जोङो ओ मोनथिबोदों आरो जेरै जोङो ना गोरान फोरानना जानाय नाफाम बानायनानै जानाय आरो अमा बेदर गोरान फोरखौ फोराननानै जानाय आरो बिदिनो जोंहा दंबावो गोबांनो ना बेदरनि अनगायैबो ओ माखासे बिबार जेरै सेवालि बिबार ओमफायो बासिखा बिबार बेफोरखौबो जोंहा फोराननानै ओ जायो आरो प्रिजार्भ खालामनानै बिनिफ्राय
ओ आरो बिदिनो जोंहा गोबां आदब खान्थि बाहायनानै जेरै मा होनो बेखौ बे ओ खुमब्रा फिथाइ आमफ्रायो जोगोनार फिथाइ बे बेफोरफोरखौबोथ' दोनथुमो ना जोंनिया
औ
गोरायै माने मोजाङै राहोनानै गोदोनि समाव माने बेखौ बैबे मोसौ गलि बायदिसिना बेयावहाय माने थिखोनानै दोनोमोन बा ओंखाम संग्रानि ओरै ओ मा होनो गोजौवावहाय एसे जोंना बिदि दोनग्रा थायोमोन आरो बेफोराव थिखोनानै औ दोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ मुला गुन्द्रु आरो बायदिसिना बिदि दोनथुमनानै जानाय माखासे गोबां थार मैगंफोर दंबावो बेफोर बेफोरखौ दोनथुमनानै जायोमोन आरो बेजों लोगोसे ओ जोंहा औवा मेवाइ बेफोरखौबो गोखै खालामनानै दोननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जायो आरो औ बिनिफ्राय नोंथाङा मा मा मिन मिथिबावो बे दोन्थुमनानै जानाय मैगं थाइगंनि सोमोनदोयै
ओ बिदिनो जोङो ओ जों बानलावखौबो दोनथुमनानै जानो हायो आरो ना आसार बानायनानै ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओ फाथो फाथोखौबो जोङो खानानै फोराननानै जानाय जायो ओमफ्राय ना जोङो ओ मा होनोमोन
माने फाथोआथ' जोंहा बे दोरोङारि
औ जों औ नारजि औ फाथोखौ जोङो औ खानानै जोङो ओ गिबियावनो जोंखौ ना फाथो महरै मोनो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ खानानै फोरानोब्लाथाय जोङो रानोबोला बेखौ ओ फा थो होननानै दोन मुं होनाय जायो आरोना नोंथां। औ बिदिनो जोङो फाथोखौ अमा बेदरजों संनानै जानो हायो ओमफ्राय ओ अमा ओ बेदरजों फाथोजों औ नारजिजों संना जायोब्लाथाय जोबद गोथाव जायो होननानै ओ मोनथिदोंबा जोङो जानो मोनदों आरो ना माने बर'नि ओंखनि ओंख्रि बियो बिराद ओ जानानै गोथाव मोनाबा ओ बेखौ जोङो बर' हारिनि जि आइ टेक गोनां मैगं होननानैबो मोन्थिनो मोनो आरोना नों
औ औ नंगौ जेरै औ
नोंथांङा मा बुंनो सानदोंमोन?
औ माने बे नारजिखौथ' जोंहा आरो माखासे खामानि गोबां जोंनि गोनांथार खामानिफ्रावबो नांगौ जोयोना जेरै ऐ हा सारादु खुंनाय बायदिफ्रावहाय जोंहा नारजि अरगा नाय जायो बेफोरावबो माने नारजिफोरखौ नांथारगौ जायो आर रो ओ जेब्ला सारादु जायो ना अब्ला बयनोबो माने दोंसा दोंफा दोंफाबाबो माने जाहोनाय जायो आरो। जेनेबा बै गोथैजों औ सोमोन्दो गारहोनो बा सोमोन्दो गारनाय जायो होननानै जोंहा फोथायनाय जायो आरो।
नोंथां ओ नोंथांङा दि मुला गुन्दुरनि बाथ्रा बुंलांबाय औ बेखौबो जोंङो ओ अनला खारैजों जायोब्लाथाय ओ जोबोर गोथाव जायो होननानै ओ मोनथिदोंबा जानो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो औवा मेवाइजोंबो जायो।
औ
जोंङो ओ सबाय सबायाइफोरखौबो जों दोनथुमनानै ओ जानो हा यो जेरैहाय जोंङो बिफां ओ बिफांनिफ्राय खाना लाबोनानैहाय जोंङो नानानै दोननानै जोंङो बेखौ उख्रेम हख्रेमा लासिनो जों गथा गथा दोननाय जायो आरोना बियो गोबाव सम थांङो बियो। मोजांयो औ औ जेब्ला जानो गोसोआव अब्लानो जों दिहुननानै अख्रेमनानै सोमनानै ओ संनानैहाय जानो हायो आरोना सबायफोर ओ सबाय सामु ओंख्रि बिदि ओ दाउला दाउजों सबाय गोरानजों सबाय बिदि
औ औ नंगौ ओ जोंहा बे मुला गुन्द्रु दोनथुमनाय आदबखौबो माने मो मोननै बिदि दोनथुमनायखौ आंङो नुनो मोनदों आरो ना जेरै औ मुला बेदरखौहाय हानानै जेनेबा फोराननानै दोननाय। बेखौबो मुला गुन्द्रु होननानै बुंङो खायसेनि जायगायाव बेखौ आरो खायसेनि जायगायाव माने मुला गोरान होननानै बुङो आरो आमफ्राय आरो मोनसे दंबावयो जोंहा बे मुलानिनो जेनेबा मुलाखौ बिलाइखौबो खानानै लाबो यो आरो बिलाइखौ ओमफ्राय आरो मुला बेदर मोननैखौबो खानानै लाबोनानै मोजां हाय सुना लानानै माने उवालजों एसे एसे देफ्राम मो आरो ओमफ्राय औ देना लानानै बेखौ माने सिगां गोदोनि समावहाय बे मा होनगोन बेखौ उवालजों देनानै माने थालिर बिलाइयावनो जोंनो जुथुमनानै बेखौ हा सिङांव हाखर जावनानै फबनानै दोननाय जायोमोन आरो सप्तासेसो। बिनि उनाव ओ थिखोनानै हाखरनिफ्राय थिखोनानै उनावहाय मोजाङैनो माने बेखौ सान्दुंङाव फोरानो आरो इसे बांद्रायबो फोराना गेसफोर एसे एसे ओ फोरान लायो आरो फोरानस्रनानै बिनि उनाव बयामफ्राव सोनानै दोननानै बिदि जानाय बेखौबो मुला गुन्द्रु होननानै बुंनाय जायो आरो ओ बेखौ नोंथांङा मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखै आरो नोंथांमोननिथिं बानायायो ना बानाया बिदि
औ नोंथां ओ आङो बिदि ओ नोंथाङा बुंलांनाय बाय दि ओ मुला बिलाइखौ ओ दोनथुमनानै जानाय बिदिखौ आं मोनजा फेराखै ओ अब्लाबो जोङो बे मुला बेदरजों ओ गुन्द्रु खालामनाय खौ मोनजाबाय आरोना नोंथां औ बिराद गोथाव जायो माने अनला खारैजों सङोब्लाथाय
औ बे मुला बिलाइ दोनथुमनायाना बे खौसो माने स्पेसियेलि माने बेखौसो गुन्द्रु होननानै बुंनाय जायो आरो बांसिन माबायावहाय ओमफ्राय ओ जोंनि बर'फ्रा बै मुला बेदर दोननायखौनो गुन्द्रु होननानै बुङो आरो खायसेया ओमफ्राय ओ बे खौ माने बांसिनै बै मुला मा होनो बेखौ बिलाइ दोननाया बे खौ नेपालिफ्रा बिराद जासोगारो आरो दोनथुमनानै बे औ जोंहा औवा मेवाइफोरखौबो ओ बिदिनो माने रुखिनानै खायसेया माने फिसा फिसा हानानै ओ आसार माने गोखै खालामनानै दोनो ओमफ्राय आरो खायसेखौ नुनो मो नो जेनेबा हासिगोन हानानै ओमफ्राय इसे गांलाब गांलाब गोबा गोबा हानानै माने दैयावबो सोमनानै दोननाय बा दैजों लोगोसे सोमफानानै दोननाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो औवा मेवाइनि बेलायावबो
औ नोंथां आरो ओ बेफोरखौ ओ नाफोरजोंबो जायो नामा नोंथां
औ औ जायो माने मुला बे माबाखौ औवा मेवाइ खौ माबाजोंबो जायो नाफोरजों जायो बेदरफोरजों जायो ओमफाय खायसेयाथ' माने गोथाङैबो सिफ्लेनानै जायो ओरैनो गोखै जाबाथाय बेयाव पियास बानलु ओ संख्रि बिदि आराम होनानै ओमफ्राय सिफ्लेनानै जायो आरो खायसेया माने आरो बेखौहा दालिफोरजोंबो जानो हायो जिखुनु जाया मैगं फोरावनो इसे इसे होनानै जानो हायो आरो माने जेजों मिलायनाय बेफोरबायदि मैगंफोराव ओं ओं दालिफोराव जाबाबो बिराद गोथाव जायो खैसिब खैसिबनो
औ ओमफ्राय नोंथां बेखौ जेब्ला दालियाव होयो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ माबायदिहाय दालिजों ओ औवा मेवाय गोखैजों संगोन नोंथां
औ औ बेखौहाय ना ओ फार्स्टआवनो जेब्ला जोंहा हमनानै ला दालिखौहा रुग्रोयोना खाय सेया बिदि रु ग्रोनायावहाय जेनेबा थाव संख्रि बानलु जेबो होआलासिनो रुग्रोयो नालाय बिदि रुग्रोनानै ला बाय दालिखौ ओमफाय रुग्रोना लानानै जेब्ला ओ खायसे जिहेतु बे थाव ओमफ्राय पियास बायदिसिना होनानै एवनानै दालिखौ लुस्लायना होयोना बिदि ओ सबाय ओंख्रि संनाय बाय दि बिदि खालामनांगौ आरो बेखौहाय बै ओ फार्स्टावनो जोङो दालिखौ रुग्रोना लाबाय रुग्रोना लाखांनायनि उनावहाय बे पियास बानलु बायदिसि होनानै थाव एसे फुदुंनानै लाबाय थाव होनानै ओमफ्राय बेयावहाय ओवा मेवाइखौ एसे होदो नों बेसे बुरजा जखानि नों दालि लादों बिनि माबाखौ नायनानै होदो आरो जखाखौ नायनानै एसेयानो एसे गोखै जाखायो नालाय जोंनिया बेनिफ्राय औ औ बेयाव पियास बानलु होनायाव माने एसे औवा मेवाइखौ होनानै एरलाला बायदो आरो ओरैनो जेनेबा बा पियासफोरजों आमफाय ओ एसे एरलानानै उनावहाय बे दालिखौ लुनानै होदो बेयाव होमब्ला होमब्लानो जायो आरो सिमपोल आरो जेबो गैया माने औ जोबोद गोथाव जायो माने जानो औ नोंथाङा जाफेराखै नामा बेखौ
औ ओ आङो दालिजों ओ दालिजों जाफेरनो मोनाहै अब्लाबो जो जोङो ओ नाजोंहाय औवा मेवाइजोंहाय मोनजादों आरो अमा बेदरजोंहाय ओ औवा मेवाइ गोखैजोंहाय मोनजादों आरो नोंथां आरो ओ जोङो औवा मेवाइखौ जों दाननानै दसे सम खारै सोमनानैहाय ओरैनो ओ आस सार बानायालासिनोबो मोनजाफेरबाय आरोना नोंथां
औ औ गोथाङै आरो ना माबा बे ओ खानानै ला बोनानै औ ओमफ्राय औ खायसेखौथ' आथिखालाव माने बै आसार बानायनाय बेफोरखौबो जोंहा दोनथुमनानै जानायाव खोलो ओ गोलैयो होननानै बुंनांगोन आरो नाथाय ओ जोंनि गोदोनि मानसिफ्राथ' बिदि दोरोङारि हिसाबै जेनेबा आसारफोर बानायनाया गैयामोन नाथाय आथिखालाव जोंहा ओ उनाव जानो थाखाय माने गोबां बुस्थुफोरखौनो आसार बानायनानै दोननाय बेखौबो नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
औ औ
आरो बेनि अनगायै ओ नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा आरोबाव ओ बेलेगफोर
औ नोंथां ओ दोनथुमनानै ओ जानाय जेरै नोंथाङा बुंलांबाय ओ नाफान नाफान नाफान खौबो जोङो आङो मोनजाफेरबाय ओमफ्राय नाफानखौ ओ ओरैनो गोसो जासो मोनजाबाय ओमफ्राय मा माजों ओ संजायो बेखौ आं मोन थिया आरो ना नोंथा
औ बे नाफामखौ ना खायसे मानसिफ्रा गोबां आलदा आलदा आदब बाहायनानैबो संनानै जायो जायो आरो खायसेया माने ओ ओरैनो गोजाबो जायो ओमफ्राय खायसेया बिलाहि बायदिसिनाफोरजों संबाथाय एसे से होफायो ओमफ्राय आरो खायसेया बेै भलफोर संबाबो माने बेखौ एसे मोदोमनायनि होफालाबायनानै सङो आरो ओ बेफोरखौ औ
बियो बलफोर जिंखाफोरजों सङोबाथाय गोखा जायाना नोंथां
जेबो गोखा जाया माने मोदोमो आरो
अ नोंथां नोंथां जोंना समाबो जानानै फै